खोनादों नोंथां?
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
उम ओ नोंथांजों आं बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां ओ जेथु फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ जागोन नोंथां।
औ जों आबादजों सोमोन्दो गोनां होनब्ला जोंहा गुबैयै ओ आमथिसुवा बेनिफ्राय खाथि गासा लोगोसे जों ओ ओंखाम गोरलै जानाय बेफोर नङा होनबा? औ बिदिब्ला जों आमथि सुवानि सायाव एसे सावरायग्रोनि। ओ जोंहा आमथि सु सुवा होनोब्ला जों आसार दानाव फालियो नङा होनब्ला? जेराव ओ गायनाय फुनाय ओ जागायनायनि सम। ओ बेफोरखौबो जों आसा सार दाननि ओ स्नि सान बारनायनि उनाव ओ फालियो जेरावहाय जों गोदोनि समाव ओ जों काति ओ आमथिसुवा फोरबोखौहाय ओ सप्तासेसिम फालिनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों सानथाम बा सानब्रै बेबादि मानियो ओ बे फोरबोनि ओ मा होनो खा थि खालार थाया आरो जेरावहाय जों सप्तासेनि उनावहाय ओ जों सानथाम बा साननै बेफोरबायदिनि उनाव ओ खुङो। ओ बे फोरबोखौ जों ओ मुङावल' फोरबो नङा होनब्ला बेवहाय जोंहा रंजानाय ओ जेबो थाया जेरावहाय ओ बे फोरबोनि सानाव जोङो मा होनो बुहुमखौनो बैसुमुथि बिमाखौनो जोङो सुवा जानाय होननानै फोथायो ओ बिब्दिनो ओ जों बर' समाजाव ओ आमथि सम आमथि सुवानि समावहाय ओ बिमा मिथिंगाखौ ओ जि सुनाय बा मासि जानाय होननानै बुङो नङा होनब्ला ओ जायनि थाखाय जों बे समाव आबादारि बर' समाजाव माने हा जावनाय बिफां लाइफां दाननाय बिफाङाव गाखोनाय बेनिफ्राय जों ओ मा होनो ओ बाख्रियाव हाबनाय बेफोर खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जेरावहाय जों ओ बिफां लाइफां दाननाय बा माबा मोनसे खामानि थायोब्ला जों बे आमथिसुवानि सिगाङावनो दाननानै लायो आरो जेनेबा माबा मोनसे हेबनो गोनां थायोब्ला जों आमथिसुवा हाबनायनि सिगांनो दाननानै लानाय खौ नुनो मोनो आरो बिदिनो आमथिसुवा फोरबोखौ जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो स्नि सानसिम फालिबोदों ओ जेरावहाय जों बे फोरबोआव जों फिथाइ सामथायाइ गुबैयै जोंहा फिथाइ सामथाइ ओ बावनायखौ नुनो मोनो बा न'खर न'खर थांनानै जालायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जों आमथिस आमथिसुवानि समावहाय ओ बिफां लाइफांफोरखौ मा होनो ओ जेनेबा ओ बिफां लाइफांफोरखौ ओ हासार हो जायो होननानै फोथायो आरो बे समावहा। ओ बेनिफ्राय बर' फोरो बे आमथिसुवानि उनावसो माने खायसे खायसे माइसालि माइखौ जों आमथिसुवानि उनावसो गायो नङा होनब्ला?
औ नोंथां।
औ जायखौ जों गसा लानायबो होनो नङा होमब्ला?
औ नोंथां।
औ। बेनिफ्राय जों आमथिसुवानि बे स्नि सान जोबनायनि उनाव जोंहा बर'फोरा ओ जिहेथु सुवाखौ ओ सुस्रांनो थाखाय जोंहा न' बां जि जोम दो दोख्ला गासैखौबो साखोन सिखोन खालामो लोगोसे फोथ फुथारनानै लायो न'खरखौ ओ जेरावहाय जों न'खरावल' बावनानै थाया जिहेथु जोंनि गामि बा समाजावहा जोंहा फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो ओ बे खालि जोङो अखानिगिरिखौ रायसननाय जायो आरो जेराव बिसोरनो गायनाय फुनाय बा मावनाय दांनाय आबादाव जिहेतु नांगौबादि अखा हाहोयो बेनि थाखाय। खोनादोंना नोंथाङा? औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव आमथिसुवाखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोङो आमथिसुवा होननानै बुङोबा आमथिसुवाया जाय जों मोनसे बर' हारिनि दोरोङारि फोरबो जोङो बेखौ मा होनो उम। खुंनाय जायो जो बेयाव जोङो माखासे फिथाइ सामथायफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो बे बोथोर जोंहा खान्थाल फिथाइ मोननाय फिथाइ सामथाइ जानाय बेफोरबायदि। हाबाफारिखौ लानाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फोरबोफोरखौ जोङो मख'नो हायो जेरै जोंनि दोरोङारि फोरबोफोर दङ। माखासे फोरबोफोरखौ जोङो मा होननानै बुङो। बेबो मोनसे फोरबो। आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन सान दंबावो। जेरै सुबुं खुथायसा नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन फोरबो। दंबावो जेरै यगा सान ना। बेफोरो गासैबो हायुंयारि। ओ फालिजानाय मा होन्नानै बुंङोबा। मानो होनना बुङोबा बेखौ जोङो हायुङारि बयबो फालियो जेरै जोङो ओ फरायसालि फरायसालिमा गुदि फरायसालि। बेबायदिनो गुबुन गुबुन सोरखारि बा बेसरखारि मावख'फोराव जोङो। फालिनाय जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ हायुंआरि फालिनाय फोरबो होननानै बुङो। बेबायदिनो जोङो फोरबो होननानै बुङोबा धोरोमखौ लानानैबो फालिनाय फोरबो थायो। आरो लोगोसे जोङो आबाद। खौ लानानै फालिनाय फोरबो थायो। धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो होननानै। बुङोबा जोंहा। सरसति फुजा। लोखि फुजा दुरगा फुजा आरो खेराइ फोरबो बेफोर गासैबो मा होननानै बुङो ओ धोरोमजों ला धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो ना नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ खेराइ फोरबो होननानै बुङोबा खेराइ फोरबोआ बाथौ धोरोमजों ओ सिबिजानाय मोनसे फोरबो बेयाव जोंहा सासे दौदिनि थायो आरो सानै ओ सानै दौरि थायो आरो बेबायदिनो सासे सानै बैराथि थायो आरो बेयाव जोंहा सासे गाहाय थायो जायखौ जोङो जाना गुरुबा अजा होननानै बुङो। जोङो बियो गिबियाव जोङो ओ मा होननानै बुङो दौरिफोरखौ जोङो बावस्रां गोरनायखौ बा सान्थि सारनाय हाबाफारिखौ मावनाय नुयो। बिनि उनाव जोङो ओ बायदिसिना ओ प्रसाद मुथा फोरखौ जोङो थालिर फाथालि बेफोरखौ बाउखांनायनि उनाव ओ अजाया बा जानागुरुआ जोंहा ओ ओ खेराइनि गाहाया जोंहा मा खालामो ओ मा होननानै बुङो बेखौ रायसंनानै जोंहा आलै-ओलैस्रो होयो दौदिनिखौ। बिनि उनाव जोंहा मा खालामो आरो बिनि उनाव जोङो मा होनो ओ दौदिनिखौ जाखांहोनानै जोंहा दौदिनिया बेबायदिनो ओ फारि फारि जोङो फाथालियाव दाउसा हानाय बा फारौ हानाय बेखौ जोङो फारि फारि बावनाय नुयो। बिनि उनाव जोंहा मा खालामो? ओ बेनि उनाव जोंहा दौदिनिया गोबां मा माखासे दिन्थिफुंनाय दिन्थियो जेरै ओ थुंग्रि सिबनाय बा थुंग्रियाव गाखोनाय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोसानाय जेरै गराय दाब्रायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? जोंहा खेराइ फोरबोनि गेजेरजों जोंहा ओ दोरोङारि हारिमु खौ दिन्थिनाय बा माखासे नेमखान्थिखौ इयुन जोलैनि थाखाय दिन्थिनाय बेफोरखो जोङो ओ बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो नङा होमबा नों थां बेबायदिनो जोंहा खेराइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोरोङारि फोरबोफोर दङ जोंहा धोरोमखौ लानानै जेरै लोखि फुजा होन्नानै बुङो लोखि फुजाया जाहैबाय जोंहा लोक्षिखौ लानानै फालिनाय। जोंहा लोक्षिखौ लानानै फालिनाय माने जोंहा जोङो जाय आदारखौफोरखौ जायो जोङो बे लोक्षि होननानै बुङो। जोङो बिनि मुङाव जोङो लोक्षि मुरथिनि सायाव जोङो फुजिनानै आथिखालाव मेला बायदिसिना होनाय खौ नुयो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो दुर्गा फुजाया एखे रोखोमनि बेबो धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो ओ। फुजायाव जोङो दुर्गा मुथिखौ जोङो फुजिनाय नुनो मोनो ना बेबायदिनो जोंहा धोरोमखौ लानानै आरो गोबां फोरबो फोर दंबावो आरो बेबायदिनो जोंहा आबादखौ लानानै फोरबो बुङोबा जोङो आमथिसुवा दमासि ना कारित गासा बेखौ बुंनो हायो आमथिसुवा होननानै बुं बुङोबा नोंथाङा। फोरमायनाय बायदिनो दहायनो जोंहा फिथाइ सामथायाइ जानाय ना आरो बेबायदिनो खाथि। काथि गासा होननानैुङोबा जोङो जेबा कातकनि एक थारिक हाबो बे समाव जोंहा माइ आबादा मोजाङै जौगाख खाङोबा जोंहा फिथाइ ओंखारनायनि एसे सिगां सम नङा होमबा नोंथां। बेयाव जोङो फिथाइया माइनि फिथाइफोरा मोजाङै ओंखारो बिनि थाखाय जोङो खाथि गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो। जोङो बेयाव मोननै गनसा लानानै जोङो थाइगिर बिखङाव थाव गुबै होनानै जोङो जेवारि बायदियै बा खुन एबा ओ आवा खुन्दुं होनाय जोङो सावनानै जोङो सिबिनाय जायो बेयाव जोङो जाहाथे आबाद फोरा मोजाङै मोजां। मोजां ओंखारो बा आबा दा मोजाङै जोथोनै थायो बिनि थाखाय जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा हबा नोंथां बेनि उनाव जोंहा आबाद। खांजोबनानै जोंहा मोनसे फोरबो दंबावो धोरोमखौ लानानै बेनो जाबाय जोंहा दमासि एबा मागो होननानै बुंनो नङा। नङा होमबा नोंथां मागोआ जाहैबाय मागोनि मागो दानावनो जायो जों। खौ आबादि खांजोबनानै जों। जोङो बेखौ मोनसे फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो। बेयाव जोङो। माखासे फिथा फिथा लारु बा बेलागुर सावनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बे हाबा फारियाव जोङो फिथा लारु जानाय जायो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन दोरोङारि बा धोरोमखौ लानानै फोरबोफोर दंबावो नङा होमबा नोंथां जोंहा सरसति फुजायाबो जोंहा मोनसे फोरबोखौ लानानै फालिनाय फोरबो नङा होमबा नोंथां। धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो बेयाव जोङो फरायसा रायसा फरायसालिमा गुदि फरायसालि गासैबो फरायसालिफोराव जोङो सरसवति फुजाफोरखौ माव फालिनाय जायो बेखौ जोङो फरायसा बा फरायसुलिफोरखौ मोजां गियान मोजां सानस्रि मोजाङै फरायनो हानाय बेफोरखौ इसोरनि सायाव फोथायनानै संनाय जायो बेयाव सरसतिखौ लानानै जों खुलुमनाय जायो बेयाव फरायसा जों लोगोसे फराय ओ फोरोंगिरि आरो लोगोसे फरायसालिनि मावख'आव थानाय सोद्रोमाफोरा जयै फालिनाय जायो बेखौ गुबुन गुबुन धोरोम लानानै फालि गुबुन गुबुन धोरोमनि नेमजों फालिनाय बेफोरबायदि आरो बेबो जाबाय जोंहा सरसतिया मोनसे धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो नङा होमबा नोंथां ओ आबादजों आबाद खौ लानानै फालिनाय फोरबोफोराव जोङो आबादजों सोमोन्दो थानाय बा आब-आबादखौ लानानै जोङो फालिनाय जायो धोरोमजो बुङोबा धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो बेखौ जियो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गुबुन गुबुन फोरबो फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथि बावो नामा
बो होनोब्ला गुबुनाव जेरै ओ जोंहा राच फुजा बायदिसिना फालियो नङाहोन गणश फुजा जायखौ जों जुनार जिब जिबि बेफोरनि सायाव बेबायदि बेफोरनि सायाव एसेबां गियान गैया अब्लाबो जों फालि जोंनि ओनसोलफोराव माने बेफोरबायदि फालिनायखौ नुनो मोना औ
थां बेयाव ओ शु खृष्टनि जोनोम सानिसाबै फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बे समाव खृस्ट आ गाजा गोमजायै बा न'खर न'खर फालिनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो फोरबो होननानै बुङोबा जोंहा जोंनि बर'नि बैसागुआबो मोनसे मख खजाथाव फोरबो गासैबो बर' हारि फोरा‌ जोगो सेंग्रा सिख ख्ला उन्दै उन्दै उनला बा बुरै बोराय गासैबो जयै रंजायो जाय नङा होमबा? बैसागुआ मोननै रोखोमनि थायो मोसौ बैसागु आरो मान जोङो बेबायदि बिदिनो बैसाग मासनि एसे सानसे सिगांबा सैथ्र' मास नि जोबथा खालारखौ जोङो संक्रान्तथि होननानै बुङो बेखौ जोङो मोसौ बैसागु होननाय जायो बेयाव मोसौखौ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेयाव जोङो मोसौखौ फुङाव थुखैनानै जोङो बिबार मालाबा बायदिसिना माला गान होनानै जोङो बेयाव ओ ओं खाम दोनि हांगारखौ ह हख'नानै जोङो फोथा थुनानै जोङो बेखौ खारननाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे आखाइ बा ओ बेखौ सारनानै जोङो खारननाय जायो बेनि उनाव जोङो अखानायै म मानसि बैसागु बा बैसागु फोरबो जायो नङा होमबानो थां बैसागु फोरबोआव जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो नङा नङा होमबा नोंथां नोंथाङा बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ बैसागो होनोब्ला बैसागोआ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होनब्ला जेरावहाय जोङो दामनाय देनाय औ मोसानाय मुसुरानाय गासैबो हाबनानै थायो जेराव बर'नि माने मा होनगोन जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बे आथिखालसिम सो